हेल' नोंथाङा आंनिखौ खोनादों ना
औ खोनादों खोनादों
अ नोंथांनि खबरा माबोरै दं
दासान्दै मोजाङैनो दं
अ नोंगौ ना
औ
अ बिदिब्ला नोंथां ओ बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो ओ नि बागै नोंथांजों आं दसे सम सावरायनो हागोन नामा नोंथां
औ जागौ जागौ
अ रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला बर'नि दोरोङारि बा हारिमुनि सिङाव थानाय रंजाथाइ फोरबो होननानै बुङोब्ला जों मागो दमासि बैसागु आमथिसुवा ओ बैफोर फोरबोखौनो जों ओरंजाथाइ फोरबो बा ओ बर'नि हारिमुनि रंजाग्रा आ बैफोर फोरबोखौनो जों मिथिनाय जायो नोंथां
औ
आ बिदिब्ला नोंथाङा मागो दमासि होनोब्लाबो ओ मिथिनो हागौबा नोंथांमोननि ओनसोलावबो मागो दमासिखौ खुंनाय जायो बा ओ खुंनाय जायो होननानै आं सानो नोंथां
औ खुङो
ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि हालामाव ओ मागो दमासिखौ माबोरै खुंनाय जायो आरो बे फोरबोआव मा-मा जानाय-लोंनाय हाब हाबाफारि लानाय जायो ओ बेनि बागै नोंथाङा एसेब्लाबो आंनो फोरमायहरनो हागोन नामा
ओ आङो बिफोरनि बागै एसेबां रोंगौथि गैया ओ मोनथिगौबाबो माने आं इमान रोखा-रोखायै मोनथिया आरो बेनिखायनो आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो लुबैयो आरो नोंथाङा मोनथिगौबा
अ ओ जागोन नोंथां ओ आं जा मिथिगौ आंबो ओ नोंथांनिसिम फोरमायनो नाजागोन आ मागो दमासि होननानै बुङोब्ला जों बर'नि मोनसे रंजाथाइ फोरबो बे फोरबोखौ बा बे मागो दमासि फोरबोखौ गोदोनि आजौ- आजैमोननि समनिफ्रायनो खुंबोनाय फोरबो होननानै जों बुंनो हायो बा आथिखालावबो जोंनि बर' गामि बा बर' ओनसोलफ्राव बे मागो दमासि फोरबोखौ खुंबोबाय थानायखौ नुनो मोनदों बा फालिनायखौ नुनो मोनदों नोंथां
औ
ओ मागो दमासि होननानै बुङोब्ला ओ मोनसे जानाय-लोंनायनि फोरबो होननानैबो जों बुंनो हागोन आरो बे फोरबो खौ रंजानायनि फोरबो होननानैबो बुंनो हागोन मागो दमासि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंनि बर' आइजोफ्रा उम मागोनि सानसे सिगांनो ओ माइब्रा माइरं जाय माइब्रा माइरंखौ जों सिथाव बा एन्थाव बैफोरबायदि मुवाखौ बानाय ओमफ्राय ओम सान सानसे सिगां सोमनानै दोनो नों थां दैयाव सानसे सिमां सोमनानै दोनो मागोनि सानसे सिगां आरो मागोनि ओ सानसे सिगांनि मोनायावनो बे सोमनानै दोननाय माइब्रा माइरंखौ जोङो उवाल बा देंखि बा आथिखालाव आथिखालनि मुगायाव ओंखारनाय ग्राइन्डार मेसिनजों बाहाय मेसिनजों ओ फिसा-फिसा गुन्दै खालामजानाय ओ मुवा बा मेसिन बे खौ बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ आरो बेनि अनगायैबो ओ एन्थाब बा सिथाव बानायनाय समाव नांगौ जानाय नालिंखर, सिनि, गुर, ओ सिबिं ओ बैफोरखौ जों आइजोफोरखौ सानसे सिगां बुथुमनानै लानाय नुनो मोनो नोंथां
औ आंहा मोनसे सोंथि दङमोन
अ, सोंनो हागोन नोंथां
जेनेबा माइरंखौ जेनेबा माइब्रा माइरंफोरखौ सोमना दोनो होनदों बे सोमना दोननाया माइरंआ गुरै जाथो बिनि उनावहाय संनायाव मोजां गुन्दै जाथो होननानै खामो नामा?
औ नंगौ नोंथां थारैनो बेयो नोंगौ ओ बेजों लोगोसे माइरंआव ओ, मैला थानाय माखासे बुस्थुफोरा गगारथों बा माइरङा रुइनानै देनाय समाव जाहाथे थाबैनो गेब्लेयो बेखौ फोथायनानै जों माइब्रा माइरंखौ सोमनाय जायो सानसे सिगां बा नै बा थाम घन्टा बा बा घन्टासो सोमनाय जायो। बेबायदि नोंथां आरो बेबायदिनो मागोनि सानसे सिगां हराव ओ, बे फिथा ओ, एन्थाबखौ ओ, बर' आइजो फ्रा सावो खि, थावा होनो आथिखालाव गोदोनि समाव ओ साराय बा हानि दोआव हानि दो माने हाखौ ओ, मोनसे ओ गुवार महराव बानायनाय मोनसे दो दङ बेयावहाय, बे एनथाब देनाय जायो। एन्थाब होननानै बुङोब्ला जों बेखौ अखाफोर महरनि बानायनाय जायो आरो गुबुन फारसेथिं ओ, बेखौ गल गल बा गोलावैनो गल गल थननानैबो बानायनाय जायो नोंथां आरो सिथाव होननानै बुङोब्ला जों माइ माइरंखौ दै होनानै ओ लाद लादु बायदि गल गल बानायो आरो बिनि सिङाव देनानै लानाय सिबिं सिनि बेखौ होनानै थावआव एवनाय जायो थाव बा रिफाइनाव आथिखालाव बेबायदिनो मोन मोननै जादनि फिथाखौ ओ जोंनि ओनसोलाव बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां आरो ओ, मागोनि सेथि सानखालि अखानायसि समावनो ओ बेलांगुर बेलांगुर होनबा नोंथाङाबो मि
मोन्थिगौ मोन्थिगौ बेलांगुर भेलांगुर औ।
औ नाथाय जोंनि ओनसोलाव भेलांगुर होननाय खोनानो मोनाखै बेलांगुर होननाय खोनानो मोनदों नों जायगा लायो जायगा आ बे फोर बुंनाया आलादा आलदा
आलदा आलदा जायो। जेनेबा जोंनि बाहागोआव बांसिनै म थम होननासो मोन्थिनाय जायो।
अ नंगौना नोंथां? आह बे फि था मोनायाव देनाय फिथा आ फिथा बा एन्थाब बा सिथाव बैफोरखौ उम उम बेलांगुर सावनाय टाइमाव बेलांगुरखौ जोंनि ओनसोलाव फ्राय सेंग्रासा गथ'साफोर आरो लावखार गथ'साफ्रा ओ बे बेलांगुरखौ खुङो। बेलांगुर खुंनायखौ जोङो जिगाब गोरान बा जिगाबनि नारा बा गय बिगुर बा थालिर गोराननि बिलाइ खौ औवा गोथां गायनाय औवा गोथां गायनायाव न' म हरनि महर होनानै ओ न' लुफुंनाय बा बेलांगुर खुंनायखौ नुनो मोनो। आरो सोरां मा सोरांसि सोरांसि समाव बेखौ लावखार गथ'फ्रा ओ सावनानै होयो आरो बे समाव रायजोनि गासै रायजो राजा फ्रा बाहागो लायो गामिनि रायजो राजाफ्रा आरो बेयाव मोनसे फोथायनाय दं नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो हयथ' नों थाङा खोनादों जानो हागौ।
औ औ।
सोरबाफोर साख्रि मोननो लुबैनाय बा गोसोनि साननाय हनाय ओ फोरखौ मोनफुंनो लुबैनाय बैफोर मोनफुंनो लुबैनाय एबा गोसोआव ओह बायदिसिना साननाय सान्थौखौ लानानै ओम बेलांगुर सावनाय समाव ओ थांनानै बेलांगुर ओह बेलांगुर ओ बेलांगुरखौ जों मोनसे ओ लावखारफोरा फुजा बा लाइखर फुजा होननानैबो बुंनाय जायो।
अ जेनेबा लाइमोनफोरबो बुंजायो जेनेबा जोंनि उन्दै उन्दै सेंग्रा सिख्लाफोरा ज' जानानै सावहैनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां। बा सोरबाफोर हाबानि उनावहाय गथ' गथाय मोनाखै बैफोरबायदि ओसुबुंफ्रा बे बेलांगुरनियाव बोर बियोब्ला मोनफुङो होननानै जोंनि ओनसोलाव फोथायो नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि फोथायनाय दं नामा? फोथायोबब्ला नोंथाङा एसे बुंनो हागोन।
जोंनि जागायाव मोनसे फोथायनाय दोङो जेनेबा जों ज' ज' मथ' बनायबाय सेंग्रा गथ' गथाय बयबो। दा जोङो बेखौ ज' ज' सावनांगौ। ओमफ्राय सावनाय समावबो मथमनि ओ जेनेबा गले जोंहा फाखोरथाम गिदिंना सावनांगोनो।
नोंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो गिदिंनाय जायो सावनायनि
औ बे मथम सावनायनि नि जाहोना मोनसे दंबावो आरो जोंनियाव फोथायो आरो जेनेबा जोङो मथम सावनायनि सिगां जि सुबुंमोन जोङो मथम सावखांनायनि उनाव बि सुबुङानो जाना थाफिनानो ।
अ नंगौ ना नोंथां?
मथम सावनायनि सिगाङाव जोंहा मायबा माबि दुखु दाहा सुवाासथि गोसोआव माबाफोर दोङोबाबो जेनेबा मथम सावनायाव बियो गासैबो थांगार जबोनो ओमफ्राय मथम सावखांनायनि उनाव नोंहा गोदान जिबन हिसाबै जेनेबा गोदान बोसोर हिसाबै आवगायलांनायनि मोनसे ओ गिबि आगान होनना साननाय जायो आरो।
नंगौ नोंथां । ओ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो मागोनि सेथि सानखालि बा मागो दमासिनि समाव फिथाइ थायग्रा गय बिफां खान्थाल बिफां थाइजौ बिफां आरो बायदिसिना बारियाव फिथाइ थायग्रा बिफांफोरनि गुदियाव थाराय खानाय बा जिगाबजों गय बिफांनि गुदियाव बा जायखिजाया फिथाइ थायग्रा बिफांनि गुदियाव खानाय नेम दंना गैया नोंथाङा बेनि बागै माबाफोर मिथियोब्ला माबाफोर फोथायनायजों लोगोसे खायो बेखौ नोंथाङा मिथियोब्ला एसे फोरमायनो हागोन ।
ओ आंनि मोनथिनायाव ओ जोंनि ओनसोलावबो
नंगौ नोंथां ।
बे खानायनि जाहोनखौ आं एसेबां मोजाङै मोनथियाबाबो जेनेबा आबाद फोथारफोराव जि फसल दोङो जेनेबा जोंनि बारिफोराव जि दंफां लाइफां फिथाइ थायनाय दोङो बेफोर माने फैगोन समफोराव मोजाङै टाइबाव थोन मोजाङै गाजा गोमजायै जौबावथोन होननानै खानाय जायो होनना ङा मोनथिनाय दङ' आरो
नंगौ नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव जिखौ फोथायदों जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो फोथायनाय दं ।
औ ।
ओ फुंनि समाव मागोनि सेथि सानखालि फुंनि समाव फिथाइ थायग्रा बारिनि बिफांफोरनि गुदियाव थाराय बा जिगाबनि ओ जिगाबजों बिफांनि गुदियाव खायोब्ला फैगौ बोसोरनि फसल बा फिथाया रुंगारा बा जाहाथे गुबुननियाव आलासि जाहैया होननानै बुङो जोंनियाव नोंथां । ओ बेबायदि फोथायनायनि गेजेरजों बे खानायखौ जायो ।
औ ।
बेनि अनगायैबो नोंथा थांमोननि ओनसोलाव मागो फोरबोआव मा मा जाग्रा मुवाफोर खौ जायो नोंथाङा बेनि बागै फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
ओ जोंनि ओनसोलाव दा आं जोंहानि न'खरनिखौनो बुंनोसै आं मोनथि नो मथे ओ दा गिबियावनो एन्थाब फिथा, थावनि फिथा ओ बेफोरखौ सावनाय जायो। जेरै नोंथाङा दहाय बुंदोंमोन माबाय दियै खालामनाय जायो ओ बेनि उनाव लावदुम फिथा ना मा होनो बिखोबो सावनाय जायो आरो नाथाय लावदुम फिथा होननायखौ गोबाङानो सावा सावोबो माने खामायनाय सावो आरो ।
औ माने ओ बे लावदुम फिथा होननानै बुंदों नोंथाङा । आ मागोनिस समाव ओ लावदुम फिथा जायोब्ला जोंनि हालाम बा जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव मोनसे फोथायनाय दं ।
औ ।
ओ । खि बे लावदुम फिथा बा थिंख्लि फिथा जायखौ हगमा होननानैबो बुंनाय जायो नोंथां । उम्म बे फिथाखौ जायोब्ला मोसौनि बिखुङाव दुमालु जायो होननानै फोथायो बेनिखायनो मागो दमासिनि समाव जों बे मोनथाम रोखोमनि एन्थाबखौल' जानाय जायो एन्थाब गोलाव ओ माइब्राजों बानायनाय सिथाव आरो नालेंखरनि लारु बेखौल' जोंनि ओनसोलाव जानाय जायो नोंथां ।
औ माने आं बेखौ मोनथियामोन आरोना ।
अ ओ बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनायनि थाखाय नोंथांनो आंनिफ्राय आंनिफ्राय गोसो गोसो गोरबोनिफ्राया रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथां आरो बेखिनियावनो सावरायनायखौ दोनथुमसै होननानै सानबाय ।
औ जागौ जागौ ।